हेल'
औ खोनादोंना नोंथां हेल' हेलौ औ औ मा मा खालामदों नोंथाङा
हेल'
अ खोनादों ना आदाया नेटवर्कआनो नाङालै हेल' औ खोनादों हेल' हेल'
खोनादों दा
अ अ अ आंबो दासो खोनादों एखेबारे माबायानो नेटवर्कआनो नेटवर्कआनो एसे प्रब्लेम जाबाय थादों
हेलौ खोनाबाय दे दे बिदिब्ला जों मा बैसागोनि सायाव रायज्लायनोसै ना
औ औ औ बैसागु सायाव रायज्लायनो हागोन
बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा औ
ओ बैसागोआथ' जाहैनो औ नोंथाङानो
फैनो हागोन नामा
हागोन हागोन नोंथां हागोन दा बैसागो होनोब्लाथ' मोनसे बर'नि गाहाय फोरबो ना हेल' हेल'
दे बिदिबा
हेल'
औ औ
हेलौ
खोनादों आं
औ औ औ औ बे माने आचसा आ दा आङो बैसागोनि बागै नोंथांनो एसे ओ हेल' हेल'